औ नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अब्ला नोंथाङा आं मा होनो आवहावा गेबेनायनि सोमोन्दै दसे फोरमायनो हागोन नामो
औ आबहावा गेब्रेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा जोंनि आबहावाया मानि थाखाय गेब्लेंगासिनो दङ होननानै बुङोब्ला आबहावायाव जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरनो दैमा दैसा बेफोरनो नङा होनबा दा बेफोरो मानि थाखाय गेब्लेंगासिनो दङ होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो जोंहा मा बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय जोंनि आबहावाया माखासे गेब्रेंगासिनो दङ नङा होनबा दा बेनिखायनो बिफां लाइफां दानफायनायजों जोंहा अखाफोराबो खम जालांबाय हाग्रामा ओनसोलफोर जोबस्रांनायनि गेजेरजोंबो जोंहा मा अखाया खम जानानै खरान जालांबाय जाउनाव जोंहा मा आबाद मावनोबो जोङो मोनला बेबायदि जाबाय नङा होमबा आरोबाव मा जोंहा बेजों लोगोसे ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा आरोबाव मा अखा खम जानायनि जााहनाव जोंहा बिदुं बांलांबाय आरो बिदुं बांनायजों जोङो गोबांथार बेबायदिनो थांना थानायाव जोंहा मा जोबोद खस्थ' बेबायदि जानो गोनां जागासिनो दं आरो दा बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो ओ जोङो मा होनो गोजानाव थानांगोन बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय जोङो हाग्रामा ओनसोलफोर जोबस्रांनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन आरो मानोना जोंनि थांनानै थानायावहाय बिफां लाइफाङा जोबोद गोनां जोङो बिनिफ्रायसो अक्सिजेन गेसखौ लायो जोङो बे जुदि बिफाङानो गैयाब्ला जोङो माखौ जोंनि हां लानायाव जोंहा ओ माखौहाय जोङो हां लानाय गेसाव जोङो माखौ बाहायगोन नङा होमबा बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ जिब जुनारनोबो नांगौ जोङो अखा गैयाब्लाथ' जोङो थांनानै थानो हाया आबाद मावनोबो जोङो मोना आबादखौ मावनो मोनाब्ला जों बबेनिफ्राय आदारखौ दिहुनगोन नङा होमबा बेबायदि आरो मोनफ्रोमबो आबादावनो जोंनो मा अखानि गोनांथि जायो आरो बे अखाया अखाखौ मोनोब्लासो जोंनि माखासे आबादफोराबो मोजां जायो फिथायाइ थायनायफोरावहाय नङाबा एम्फौ बारा जायो बेबायदि आरो आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा आबहावा गेब्लेनाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय माखासे दारिमिन कारखानाफोर बेबायदि गिदिर गिदिर गोबां दारिमिनफोर दानि मुगायावहाय जोंहा जाबाय बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे दाखोर दालाब फोरनि गेजेरजों जोंनि बै हायाव गारनाय बे हानिफ्राय जोंहा लासै लासै हासार फोरा खमायबोगासिनो दङ आरो बे दाखोर दालाफोरानो जोंनि बे माखासे हायावहाय खहा लाबोगासिनो दङ आरोबाव रासायनारिक हासार बाहायनाय मुलि बेफोरबो जोङो आबादखौ मावग्रा मााखासे सुबुंफोर गैला बारा जोङो गोबां सुबुंफ्रानो दा साख्रि बाख्रि मावनानै आबाद मावनो नागारबाय नङा होमबा दा साफा सानै जि आबाद मावो बिसोरबो जोंहा मा गोबां आबाद माव नांगौ जानायलाय आबादफोर खौहाय बुरजा मोननायनि थाखाय मा माखासे गोबां हासारफोरखौ बाहायसै जेरै एम्फौ थैनायनि मुलिफोर बाहायनाय हासार सारनानै होनाय आरो गोबां बे बायदिनो माखासे फिथाइ सामथाइफोराव जाहाथे फिथाइ फोर थाबैनो मोजाङै देरो बेफोरनि थाखाय हासार होनाय आरो फिथाइफोरा जाहाथे नस्थ' जाया बे राव माखासे मुलिफोर सारो बेफोरजों जोंहा मा जागासिनो दं ज हायाव जोङो हाग्रा थिनायनि मुलि सारो बे हाया हानि हायाव जे मुलिया हाबनानै दं बे मुलिया माखासे जोंनि बै आबाद मावनायावहाय हाबनानै बे आबादावहाय जों जाग्रा जे आबादखौ जोङो बेखौनो जाफिनो बेहाय जोंनि देहायावबो मा खालामगासिनो दङ माखासे बेराम सोमजिहोगासिनो दङ आरो बे आबादफोरखौ जोङो जानानै जोंनि देहायावबो सोनानै लागासिनो बेरामखौ माखासे बेराफारसेथिं जोंहा मा जागासिनो हानि हासाराबा गुनाबो खमायलांगासिनो दं लासै लासै नङा होमबा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंहायबो दा जों बै माखासे रासायनारि हासारफोरखौहाय जोङो एम्फौ हाग्रा थैनायनि मुलिफोरखौ जोङो बाहायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थायोब्ला जोंहा मा जागोन हायाबो जोंहा मा हानि गुनाबो जोंना मोजाङैनो थागोन आरो हासार गोनां हाया जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनानै जानो हागोन आरो दा जोङो मोनथिखायो जे मोनसे हाग्रा थैनायनि मुलिफोराव सार सारनायावहाय जों गाफ्लांबायोब्ला जोंनि आथिंफोरावनो बेसेबां माबायदि खामलाबनाय मोनसे बेमार बायदि जायो नङा हबा बिगुरनि बेराम जायो अब्ला जोङो बेखौनो जुदि जायोब्ला बेथ' हायाव थाखागोन बे हायाव हाबनानै थानानै जोंनि आबादाव आरो फिन बे मुलिया जोंनि आबादाव हाबफिनो होमबा जोङो बेखौ जानाय जायोब्ला जोंनि देहायावथ' लासै लासै बेराम सोमजिखागोन नङा होमबा बेबायदि आरो आरो माखासे दैफोरखौबो जोङो गुबुंले खालामगासिनो दङ बे दैफोरावखौबो जोङो दा दैयाथ' गोबां जोङो मोननो थाङो बिलो दैमा दैसा बेफोरावहाय नाथाय जोङो गोग्गो दै गोगो दैखौ जोङो मोननो थाखाय जोंहा गोबां थान आरो जोंनि थामजौ खोन्दोआल'सो जोंनि सुबुं माहारिया लोंजाग्रा दै होननानै बुंनो हायो अब्ला बे दैखौ जोङो गुबुंले खालामबाय थायोब्ला जोङो बे माखासे गोग्गोद दैखौ बहानिफ्राय मोनगोन नङा होमबा दा माखासे दैमा दैसा बिलोफोरनि दैखौबोथ' जोंहा जिब जुनारा लोङो नङा होमब्ला दा बे दैफोरखौ जोङो गुबुंले खालामोब्ला अब्ला जोंनि जिब जुनारफोरनि फोराहाय बेखौ लोंनानै मा देहायावहाय बिसिनाव मा माखासे बेरामफोराबो बिसिोरनियाव सोमजिगोन नङा होमबा आरो जों सुबुं माहारियाबो बेह माखासे दैमा दैसाफ्रावनो गोबां सुबुंफोराबो दुगैयो बा माबा मोनसे जि जोम सुयो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दैखौ गोग्गो लाखिनांगोन आरो जेब्लायबो गोथारै लाखि लाखिनांगोन दैमा दैसाफोराव माखासे दाखोर दाला गारनाय बथलफोर होबबाय गारहरनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो मा जानगार जानो नांगोन आरो बे दैखौ जोङो बाहायो बयबो सुबुङानो नङा होमबा दा दैनिफ्रायसो जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनो हायो दै गैयाब्लानो जों गासिबो जिब्लानो थांनानै थानो हाया बेनिखायनो बै दैफोराबो माखासे दाखोर दाला जों गारनायनि गेजेरजोंबो जोंहा मा जागासिनो दङ गुबुंले जानो हमबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङाबो जोंनि बे आबहावा गेबलेनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंना मा होनो आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिं थानाय बे मा होनो बारदैहा आरो मा होनो बिथिं जोंना माखासे जिउआारिफोर मानसि जेनेबा बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौनो लोगो नांनानै आबहावा होनो नङा होमबा नोंथां जोंना ह होनबा आफहा गबेनाय होनोबाल ना नो गुबैयो जोंना बार गेब्रेंनाय मा होनो हा गेब्रेंनाय आरो दै गेब्रेनाय बेफोरखौनो होनो नङा होमबा नोंथां मा होनो जोंना गिबियावनो मा होनो बारगे बेोंनाय माबोरै जायो होमबा जोंना बिफां लाइफांफां दानफायनाय मा होनो टाउन सहरफोराव बांराय गिदिर गिदिर मा होनो बिल्डिं न'खर लुनायल कलकारखानाय बा दारिमिनफोर गायसंनाय नङा होमबा नोंथां आरो बेफोराव मा होनो बायदि रोखोमनि मेसििनफोर बाहायनायनिफ्राय जेनेबा उखुन्दैफोर ओंखारनायनिफ्राय मा जायो जोंनि बाराव मा गाज्रि मा माखासेार्बनडाइअक्साइड बाालारडाइक्सड मिटेन गेस ग नङा ह होनब नोंथां बेफोर जों नङा जोंनि बारहावाखौ मा मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो आरो मा होनो जोंना बेबायदि मा होनो माखासे दारिमनफोर गायसंनोबा मानसि थाग्रा खुलिफोर बानायनि थाखाय जोंना मानसि बिबांबां गनि थाखाय मा मानसिफ्रा मा खालामो हाग्रा ओनसोलफ्रावबो थाङै थाङै जेनेबा हादान सिफायनानै मा होनो थानो लागासिनो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंना बिफां लाइफांनि खम जानायाव मा जायो जोंना बाराव जोंनो मानसिफोर मा जायो अक्सिजेननि बिबाङा खमायलाङोा नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय जोंना बे म बि बिफां लाां दानै मफ्राय गायफिलाबोोनमथाय मानसिफोरनि अनजिमा बांनायजों मा जायो आरो बे दार्बिनफोरनि बांनायजों जोंना मा होनो बारहावायाव जोंना बांदाय कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङासो बांसि ज नङा होमबा नोंथां
औ
हबा जों मा खालामनांगोन गिबियावनो मा होनो जेनेबा जों दानफानायनि सिगां जोङो मा फांसेनिफ्रायनो सिगां मा होनो फांब्रै फांबा दानफायनांगौ होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोंना आबै मा होनो माखासे बिफां-लाइफां दानफायनायनि माहोनो आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंना मा जोंना दा सरखाराबो जोंना बा जुनफ्राव मा होनो बोसोरफ्रामबो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि बेफोरबादि‌ फोरबो लायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना दा माहोनो बेबायदिनो गोबां गावारि सुंथाइ बा एन जि अ फोरनि थाखाय बिफां लाइफां हरनानै सरखारा मा होनो अनसुंथाइ होनानै माखासे बिफां-लाइफां गायनाय मा होनो माबा लागासिनो दं हाबाफारिफोर लागासिनो दं नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो मा होनो जुदि जोंनि आबहावाखौ गेब्रेंनायखौ बासायनोबा समानथि लाखिनोबा जों मा खालाम नांगौ गिबियाव मा होनो बिफां- लाइफां दानफायनाय खमायनांगोन बांद्राय दारिमिनफोर मा होनो दारिमिनफोर गायसंनायखौबो खम खालामनांगोन जेराव मेरावनो जेनेबा हाग्रा दानस्रांला बायनाङा बे मा होनो हाग्रामा दानस्रांनायजों जोंना मा जायो जिब जुनारफ्राबो थाग्रा जायगानि आंखाल जानानै जोंना मा जायो। जाग्रा आदारनिबो आंखाल जायो थाग्रा जायगानि आंखालाव मा जायो बिसोरो जोंना मा होनो मानसिनि थाग्रा ओनसोल बा मानसिनि आबादफोराव बिसोर मा फैनानै उदखार खालामफैयोना नोंथां? जोंना जेरै मानास हाग्रामानि खाथि खाला गामिफ्राव जेरै फानबारथिं आरो बर'पेटाफोरथिं जेनेबा मानास हाग्रानि खाथि खाला जोंना मा जायो दा गोबां मा होनो मा जेनेबा दाथ' माइ बोथोरफोराव मा खालामनानै फैनो हायो आरो गोबां मैगं थाइगं बोथोरफोराव मा मैदेरफ्रा बा मोख्राफ्रा फैनानै गोबां मा होनो खहा खालामनाय खोनायोना नोंथां? आरो बे जोंनि आबाद बेफोरखौल' खहा खालामा बांद्राय बिसोर मा होनो मानसिफोरखौबो जेनेबा बिसोरो बुथारलांनाय जाथाय जों नामा जागसिनो दं नङा होनोमबा नोंथां?
औ
बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ मा होनो सरकाराबो राहा लागासिनो नङा होमबा बेखौबथनि थाखाय जोंना
उम।
रैखाथिनि थाखाय जोङो दा मानासफ्राव बांद्राय मा होनो मानसिफोरखौ जेनेबा दावबायारिफोरखौबो हाबहोनाय जाला आरोना बांद्राय मा होनो होनबा मानसि फ्रा मा होनो हाबहोआबाबो मानसिफ्रा मा होनो ओ दंफां आरि लायखुमानो नागिरोना? बिनि थाखायनो बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाङा आरोना जोंना मा होनो सुबुंफ्राबो माने बुजिनांगौ। ओफ्राय बेबायदिनो जोंना मा होनो हा गेब्रंनाय होनोबा जोंना जेराव मेरावनो जेनेबा हा जावलाबायनाय जों नामा हा जामख'नाय जायो नङा आरो मा होनो जोंनिया बांग्रिंफोर जाबा दैबानाफोर जाबाबो हा खुरखावलाबायनाय जायो। हा गावस्राला बायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि जोंनो जोंना हा खहा जायो आरो जोंना मानसिफोरनि माखासे खामानि मावथायनि थाखायबो जोंना जायो। जेरै मोनसे मा होनो जेनेबा एसे हायावनो बांद्राय आबाद दिखांनो नागिरनायनि थाखाय जेनेबा हाखौनो बोसोरफ्रामबो जेनेबा एसेबो माबा दोना ना ओरैनो दा जोंना आरो बांद्राय मा होनो बांद्राय बांद्राय आबाद मोननो थाखाय जोंना नांगौनि बिबांनि बारा मा होयो जोंना हासारफोर होयो नङा होमबा नोंथां? नांगौनि बारा हासार फोर होनानै जोंना मा आबाद दिहुननो नाजायो आरो एम्फौ बुथोरग्रा मुलि बा भि बायदि भिटामिनफोर होलाबायनानै जोंना मा खालामो गावबा गावनि हाखौ जोंना मा होनो खहा खालामनानै लागासिनो दं आरोना? जोंना मा होनो जाय बोसोराव जोंङो मा होनो बांद्राय इउरिया, पटासिम हासारफोर होगोन बे समावल'सो जोङो जेनेबा आबादफोरखौ मोनगोन ना बेनि उनावनो लासै लासै मा जायो जोंना मा होनो हानि बे आबाद माबानो हानाय गुना जोंना मा होनो खमायलाङोसो नङा होमबा नोंथां? जोंना बांद्राय हासार बाहायनायनि जाहोनाव। बेनिखायनो जोंनो मा होनो बांद्राय बायदि इ हासार बाहायनायफोरखौबो खमायोब्लासो जोंना मा जागोन हाया गाहामै थागोन आरो ओमफाय जोंना जेराव मेरावनो जेनेबा प्लास्टिक दाखोरफोर गारलाबायनाय मा होनो बेफोरबो मा खालामो जोंनिया जोंनि हा खौ गुबुंले खालामगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? जोंना बेफोरबायदि हाखौ गुब्रुंनायखौ खमायनोबा मा खालाम नांगोन गेब्रेंनायखौ जोंना प्लास्टिकफोरखौबो जेनेबा डास्बिनावबो गारनांगोन बा मोनसे जेनेबा एसे जायगाफोर लानानै जोंना मा सावस्रांनानै होनांगौ नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बेबायदिनो मा होनो गब्रेंनायाबो जोंना बेबायदिनो जायो जेनेबाारिमिननिफ्रायांद्राय ओंखारनाय दाखो दारलाफोरखौ जोंना मा होनो दैमा मानसिफ्रा गारहैयो जिब जुनार गोथै बेखौबो गारहरो बेमफ्राय बेबायदिनो आबादफोराव मुलि सारनाय दैफ्राबो जोंना फैयोना नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मुलि सारनायनि दुंग्राफोरखौ मानसिफ्रा मा होनो सुयो बेफोरबायदियावबो जोंना मा जायो दैया गुबुंले जायो ओमफाय मा होनो दारिमिनफोराव आरो गो जोंना गोबां दै बाहायोना इन्जनफोर गुसु खालामनाय माने मफोरनि थाखायबो जोंना मा जायो। दैया गुबुंले जायो जोंनाबो मा होनबा गुबैयै आबहावा गेब्रुंनायखौ खमायनोब्ला जोंना गुबैयै मा होनो सुबुंफ्रासो सांग्रां जाग्रोनांगोन नङा होनोमबा नोंथां जोंना बे बाारदैहा गेब्रेनायखौ माबानो गुबैयै खमायनोल जोंना मानसिफ्रानो मा सांग्रां जाग्रोनांगोन आरोना। आरो बारहावानिखौ माबा मा होनो समान ज लाखिनोबा जोंना गिबियावनो मा खालामनांगोन बिफां लाइफां दथायनायखौ खमायनांगोन आरो बांसिन बिफां लाफां गायनो नाजारानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
होनोब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा? गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ। औ दे।